औ नोंथां औ नोंथां आं फ्रियावनो दं। औ आङो ओ सोलोंथाइया सुबुंनो मानो गोनांथार बे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन। हागोन जों।
औ नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन ओ नंगौ नोंथां बेयो जोबोद मोजाङै आयदा मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइया ओ जोंनि थांना थानाय जिउ खांनायाव माने सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा माने गोबां लामायानो बन्द' आरो माने सेजौआव ओ गुजिदाइन जौखोन्दोआनो माने जोंहा लामाया गैया आरो नङा होमबा नोंथां औ दा बेखायनो नोंगौ नों थां सैथो सोलोंथाइया जोंनो ओ जिउआव जोबोद जोंखौ मदद होयो जेरै जों सोलोंथाइ गैयाबा माबा मोनसे ओ खामानिखौ जों मावफुंनो गोबां गोब्राब जायो। फिसा फिसौ मोनसे मोननै न'नि खामानिखौ मावनो हागोन नाथाय जुदि जों सोलोंथाइ गैयाबा जोङो गुबुन फोथाराव बा रांखान्थि आरजिनायनि फोथार बा गियान मोननायनि फोथाराव जोङो बेखौहाय माने माबानो हाया आरो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो नायनानै नुनो मोनो नोंथाङा आथिखालनि मुगायाव बादायलायनायनि सोलोंथाइ लानायजोंसो नङा होमबा नोंथां उम दिनै सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो जों गोबां सुबुंफोरा खौथि खौथि रांखावरिबो ओ आरजिनो हादों बा खामायनो हादों नङा होमबा नोंथां? दा बेखायनो जेरै जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोब्ला माने ओ गोबां माने माबाफोर सोलोंनांगौनि माबाफोर दङ आरो गोदान गोदान ओंखारदों जेरै ओ स्किल्स डेभेलपमेन्टफोरनि सायाव सोलोंथाइ लानाय बा माबा मोनसे ओ खामानि मावनो थाखाय जों बेवहाय माने सोलोंथाइनि गोनां थिखाय बेखौ जोङो माबा मोनसे सेन्टारफोराव थांनानै जों बिनि कर्सखौ लाहैखानांगोन नङा होमबा नोंथां थिक बिदिनो जों जोंहा जेरै फरायसालियाव ओ सोलोंथाइ लानाय आजिखालि जों नैबेखौ मख'नांगोन नोंथां जोंहा फरायसालिफोरा गोदोनि बायदि नङा दानिया गोदोनि समाव एसेब्लाबो सुबिदाया खममोन गोजान गोजान गामि दरनै दरथाम बारनानैसो जोङो माने फरायसालियावहाय मुं थिसन हैैनांग जानांगौमोन एबा फरायहैनांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आथिखालाव नुनो मोनदों नोंथां जोंनि गामि दरसे दरसेयावनो माने मोनसे फरायसालिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नाथाय गोदो खिन्थु आबै आबौमोननि समाव आबै आबौमोना गोजान गोजान माने गामि बारनानै दै बारनानै ओ फरायसालियाव फरायहैनायखौ जों नुनो मोनदों नङा माने खिन्थाबोदों आरो आबै आबौमोना दा बेखायनो बै समनि जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना ओ माबायाव सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे गाहायावमोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा नैबेखौ मख'नांगोन नोंथां जोंहा सोलोंथाइ लानाय होननाय बुङोब्ला सोलोंथाइया ओ सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो नुयो फरायसालिफोरखौ जोङो‌ओ‌ गोदोनि बायदि ओ दथ' नंला दानिया गोबां फराय माबानायावनो फरायसालियावनो जोंना ओ सोरखारनिफ्राय जों गोबां माने माबाफोरखौ मोनदों जेरै क्रिकेट फुटबल बासकेटबल क्रिकेट बेफोरखौहाय जोङो सरखारनिफ्रायनो स्कुलावनो सोफाजोबखादों दा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेफोरखौ सोफासेनायलाय जोंहा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे फराय फरायसालियाव फरायो फरा फरायनायजों लोगोसे जोङो मानि गेलेनोबो खारनाय बारनाय बेफोरखौबो जोङो फुटल गेलनाय बेफोरखौबो जोङो माने सोलोंफानो हायो नङा होमबा नोंथां नाथाय नैबेनो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा बाथ्राया जोंहा ओ फरायसालिफोरावहाय बै समाव गेजेर समाव जोंहा मानि मोजां माने मोजां माबा गोनां माने गुन गोनां फोरोंगिरि मोनैनि थाखाय जोंनि गोबां सुबुंफोरा माने ओ गेजेर जेनाखि स्कुल जेरै बा हाइ स्कुल बेफोराव सहैबाबो मानि आं माबाखौ सोलोंथाइखौ माने मोजां मोनफुंनो हायाखैमोन आरो नोंथां माने मोजां मथन जेसेबांनाखि गुन‌ मोननांगौमोन बेखौ मोनफुंनाय बिदिखौ नुनो मोनदों बेखायनो जोंनि जेनाखि माबाफोर ओ गामि ओनसोलनि सरकारि स्कुलफोरनि जेनाखि फरायग्रामोन गाव गावनि फिसाफोरखौ बिथांमोनहा बख'नानै माने बै प्राइभेट सु स्कुलफोरावहाय एसे एनै रां बारा होनानैबाबो ओ माने मुं थिसन्ना हैदों आरो माने गोरिब नखर मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथायासो आसल खोथाना नोंथां गुबै खोथाया सोलोंथाइजोंसो जिउ खांनायाव सोलोंथाइखौ नांगौ नालाय बेखायनो गाव गावनो नि फिसाफोरखौ मोजां बर'बिसयनि थाखाय। ओ। ओ मोजां प्राइभेट स्कुलफोराव माने टिउसन हैदोंमोन आरो बै समाव नोंथां।
औ थांथारै
बेफोरबायदि नो ओ जोङो बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों। ऐ औ। थां बिदिनो बिदिनो जाय जायहा न'फोराव एसे एनै गोनां दधहनि सुबुंफोर बिथांमोना टाउन सहरनिबेबा गिदिर गिदिर प्राइभेट स्कुलफोराव सहायनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ मोज मानि माबा होदों सोलोंथाइ लाहोनो हादों। नाथाय जानाखि एसे ओ गोरिब बा गैयि नखरफोरनि बिथांमोना गाव गावनि ओ फिसाफोरखौ बिदिनो फिसा फिसौ जेनाखि फरायसालिफोर माबानि प्राइभेट बेफोराव जोङो मुं थिसननो हायनायखौ नुनो मोनो। थेवबो सोरखारि स्कुलखौ नेवसिगारनानै नङा अ नोंथां औ नोंथां। दा जोंहा बेखायनो सिस्टेम बा खान्थिया ओ थिग नङामोन बे समाव ओ। फोरोंगिरिनि गुन गैयै फोरोंगिरिनिफोरनि थाखाय दा नाथाय जों नुनो मोनदों एसेबाबो सोलायबाय दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ माबानानै जेनाखि सोलोंथाइ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ। लानानै बैफोरबायदि फरायसालियाव थांनायलाय दा बिथांमोन फोरोङो बेनिखायनो दा निसे मोजांआव जोफिनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। औ दा नोंथांबो बे सोलोंथाइ लानायनि सायाव फंनैसो बुंनानै होयोब्ला आंबो गोजोनगौमोन। माबोरै जोङो म सोलोंथाइखौ लानो हागोन? आरो मा सोलोंथाइ लाबा? जोंहा मा ओ मुलाम्फा दं बेफोरखौ नोंथां दे नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। ओ
नोंगौ नो खारैनो सोलोंथाया। औ। थांना थानायाव जोबोद गोनांथार दङ नोंथां। नंगौ नोंथां नंगौ जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मेगन नुबाबो खाना खाना बायदि होनजनाय ना औ नोंथां। जों नुबाबो नचयैबायदिखै जों होनना बुंजायो मानो होनोब्ला जों। जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला।
जों जुदि लेखा फरा रोङाबा नङा होमबा नोंथां। जों जुदि टाउन सहराव बाजारफोराव जुदि थाङोब्ला जों। जुदि लिरनायफोरखौ जों सिनायाब्ला नङा होमबा नोंथां जों अब्ला नों माब्रै ओ मुवा बेसादफोर बा नांगौ जिरादफोरखौ जों बोरै लाना फैनाय नङा होना नोंथां दा जोंनो दखानफोरनि नाम बा टाउनफोरनि नाम बा जायगानि नाम बेफोरखौ लिरनाय साइन बरर्ड फोर लिरनाय नङा हा नोंथां दा जों बेफोरखौ सोलों न नो मिथिांथारनांगोन नङाहोमबा नोंथां। नङाबा जों बोरै जानो फ्राय आरो जुदि गाव गावनि नामखौनो जुदि लिरनो रोङाबा बा सोरनिबा नामखौ जुदि सिनायनो रोङाबा नङा नोंथां। दा जोंनो बेफोरो सोलोंथायाइाव जोबोद इम्परटेन्ट आरो नङा होमबाना जोबोद गोनांथार। दा सोलोंथाइा जोंनि जिउआव खालि लिरनाय फरायनायल' नङा नङाहोमबा नोंथां। आरो गोबां रोखोमै थानो हागौ जेरै' नोंथाङा।
नोंगौ नोंथां स्किलाबो जेनेबा जोंनि लाइफआवहाय जोबोद गनायजाथाव नङा होमबा नोंथां। नंगौ नोंथां। जेरै' दानाय लुनायनि हाबा नङा होमबा नोंथां। औ नोंथां।
औ नोंथां आरो जेरै' जेनेबा दाउ अमा फिसिनायनि नङाबा सोलोंथाइ। आजिखालि जोंनि ओनसोलफोराव बा जोंनि खाथि खालाफोराव जेरै' गोबां स्किल ट्रेनिंफोर नुनाय मोन होनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बेफोर जाहैबाय जेरै' ओ टेलरिंनि नङा होनोमबा नोंथां। सोलोंदनि बा उइबिंनि बा कसि टिं होनना बुङो नोंथां बे क्रसि टिं जेरै' ओ। बायदिसिना बि फुलाफोरजों बिबार थिबार बायदिसिना बेग बानायनाय नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि आरोखि आरो लोगोसे जेरै जोङो दाव अमाखौ जों बोरै फिसियो नङा होमबा नोंथां दाव अमा फिसिनानै जों बोरै जिउ खाङो ओ बोरमाफोरखौ जों मारै फिसियो रो नङा होमबा नोंथां? जों मोसौफोरजों बोरै गाइखेर फाननानै गावनि जिउखौ खुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? नाफोरखौ जोङो बोरै फुख्रियाव हगारनानै जों बोरै गावनि लाइफखौ थांना थानो हाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां जों बेफोरखौ बेफोरखौ मोनफा मोनफा ओ सोलोंथाइनि मोनफा मोनफा बाहागो दों नङा होमबा नोंथां दा सोलोंथाइ गैयाबाथ' जोङो बेफोर गुबुन ना फोरखौनो फिसिनो रोंनाय‌ नङाना नोंथां नाया मा आदार जायो नङा होमबा नोंथां नानो‌ मा नो मा आदार होनांगौ नानो मा भिटामिन होबा नाया थाब‌ देरो‌ नङा होमबा नोंथां आरो जोङो फुख्रिफोराव मा मा ना हगारनांगौ नङा होमबा नोंथां? औ नाफोराबो' गोबां लेयारनि थायो नङा होमबा नोंथां टप लेयार बटम लेयार ल'लेयार नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबायदि गोबां लेयार थाजोबो आरो नङा होमबा नोंथां सोरबा नाया बबावबा हा जायो यो सोरबा नाया बाला जायो‌ सोरबा नाया बबेबा आद्राखौ जायो बा सोरबा नाय गा गांसो जायो बेफोरबायदि गो रोखोम थायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि सोलोंथाइनि माबा बाहागो फोजोबो आरो नोंथां। जेरै जों दानाय लुनायखौबो जेनेबा दानाय लुनायाबो जों जुदि सो सोलोंथाइ गैयाबा मा ब आ स्किल ट्रेनिं सेन्टारफोराव जों लायाबा रोंनाय नङा नङा होमबा नोंथां? औ दा जेरै जोङो ओ जेनेबा दानि दिनाव कारेन्ट बानायनाय नङा होमबा नोंथां?
कारेन्ट बानायनाय बा ओ अवेरिंनि नङा होमबा जै कारेेनट थारेन्त बसायनाय नङा होमबा नोंथां बा प्लामबार जेरै जोङो दै मेसिनफोरनि टेपफोर लां नाय नङा होमबा नोंथां बेफोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइनि फारथ गोजा आरो नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइया खालि बे स्कुल कलेजाव थांना नैल' नङा होमबा नोंथां जोङो फरायनानै डक्टर इन्जिनियार जानाय बा आर टुइसार जानाय बा माबा मोनसे साख्रि मावनाय बेखौल' जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनो हाया नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबो जोंनि सोलोंथाइनि मोनफा मोनफा बाहागो आरो नोंथां। आरो सोलोंथाइखौ जों मानो नांगौ होनना बुङोबा गाव गावनि लाइफखौ जोङो बोरै दैदेनलांनांगौ नङा होनबा नों नोंथां?
नंगौ नोंथां।
ओ गावनि जिउखौ बोरै खुंलांनांगौ जों बेफोरखौ सोलोंथाव मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइ गैयाबा मा जायो नोंथां जेरै जोङो गाज्रि खामानि मावनायफोराव जोङो गोसो होनो नागिरो नङा होमबा नोंथां? जों माने मिथिला नालाय नोंथां जेरै सोरबा सिखाव दाखायत बा गुन्दा लुसार बेफोर गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? मानो होनोबा सोलोंथाइया बेफोरफोरनि गा‌ जेनेबा गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थाहैयो आरो नोंथां नङा होमबा गावनि पार्सनेल ग्रथ होनना बुङो। जों जायखौ गावनि हारसिंनि था थानायाव जोंखौ सोलोंथाया मद'द खालामो आरो नङा होमबा आरो गोबां दंबावो। ओ जोङो सोलोंथाइनि सायाव बुंनांगौबा गोबां दङ नङा होमबा नोंथां नाथाय दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां नङा होमबा? औ नोंथां औ सम लानानै जों इयुनफोराव सावरायफिनसै नङा होमबा नोंथां?
जागोन नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथांनिसिमबो ‌गोजोननाय थाबाय औ दे नोंथां बि बिदिब्ला गोजोनथोंसै दे नोंथां।